नोंथां
औ
औ अब्ला नोंथांजों आं दिनै अ नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन
औ नोंथां ओ आं बदा सावरायनायनि बागै एसे बुंनो सा सानदों माने ओ होमबा नोंथां जोङो ओ दिनै जोङो जेरै ओ गंसे न'खरखौ जोङो दानोब्ला बा न'गंसे न'खरखौबो जोङो खुंनोब्ला माने ओ गोनांथार हिस साबै जोङो रांनिबो गोनांथार राङा जोंनो गोनांथार दा थिग बेबायदिनो जोङो ओ रांखौ जोङो माबोरै खामायनांगौ बा माबायदि जोङो बेखौ ओ जथायनांगौ माबोरै जोङो खामायनो हायो ओ बेनि सायावनो जों एसे सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ ओ होमबा दे नोंथाङानो एसे ओ फोरमायग्रोनानै होदो
औ नोंथाङा बेबो जोंनि नि थाखाय जोबोर गोनांथार नोंथांजों जि सावरायनो मोनना आं दिनै बाहागो लाबाय जोंनो रां होनानै बुंब्लाथ' जोङो साफ्रोमबो मानसिनि जिउआवनो जोंनो रां नांगौ जोंनियाव मोनसे बे गा न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंनि रांनि गोनांथि जायो होमबाबो गोरोन्थि जाया नङा होमबा नोंथां जेब्ला नों दाबसे जायगायाव थ थांगोन थिग बिदिनो जो क्ला न'नि ओंखारब्लानो जोंनो रांनि गोनांथि जायो आरो आथिखालाव
नंगौ
दिनै जोङो रांखौ जौ रांखौ जों बोरै खामायो होनना बुंनो थाङोब्ला आं बुंनो सान्दों नोंथां जोङो साख्रि बाख्रिखौ नेबाय थायालासिनो जोङो गावबो जोङो जोंनि हा जोंनि गासै देहा मोदोम दोङो जेथिया जोङो खामायनानै जों जानो हायो मानोना जोंनि हायावनो जों गोबां आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो दाउ अमा फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो बेखौ जोङो साख्रि बाख्रिखौ नेा लासेनो जोङो मावनो हायो आरो आरो साख्रि थाबाबो जों बेफोर दाउ अमा फिसिनाय बा आबाद मावनाय बेफोरखौ जों ओरैनो हायो आरो मानसिया जुदि गोसोब्ला आरो अब्लासो जोङो जोंनि न'खरखौ जों फोजौनोब्ला जोङो रां नांगोन रांखौ जों खामायनो हागोन दिनै जोङो मैगं थाइगं गायनानैबो जों दिनै रां खामायनो हायो जेने फालांगियाव खालामनानैबो जों दिनै रां खामायनो हायो मानोना रां खामायनायनि आयदाया जोङो गोबां दोङो नाथाय मानसिफ्रा अलसियानि थाखायसो जों बर'फ्रा रांखावरि आरजिनो बारा हायाखै आरो आथिखालाव जोंनि मानसिफ्रा माने गोबाव जोबोर खम खस्थ' खालामो बेजोंनो फसल माने खस्थ'नि गेजेर खम खस्थ'जोंनो जोङो गोबां रां आरजिनो लुबैयो बिदि माने एक्टिभ अर्कार बा खामानि गोब्राब मावग्रा बे रखम खम जालांनायखौ आं दिनै एसे नुदों आरो मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव ओरैनो जिरायलाबायनानै थानायखौ आं बांद्राय नुयो आरो मानोना बिसोरबो दिनै दाउ अमा फिसिनानै जुदि मोजां फारसे जुदि गावखौ फोजौनो सानदोंब्लाा बिसोर दाउ अमा फिसिनो हायो बिथांमोना बोरमा फार्म खुलिनो हायो बा बिदिनो नोङो बयलार फार्म दाउफ्राम अमा फार्मखौबो जों खालामनो हायो गोसोब्ला आरो अब्लासो जोङो रां खामायनो हागोन आरो रां खामायनायनि आयदायाथ' गोबाङानो आइदिया थायो नाथाय मानसिफोरा मावनो हानायासो बियो गिदिर खोथा आरो बिदिनो जोङो गोबां न' थानानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो जों मैगं थाइगं गायनानैबो आं बुंलांखाबाय अब्ला नोंथांनियाव सानो नामा जे जेनेबा बोरैहाय जोङो बेखौ जों सुबिदाखौ बोरैहाय लानो हागोन आरो मानि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा आ रां खामानि। रांखान्थि खामानायाव मानो थाखाय। गाहाय जालांदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
ओ औ नोंथां ओ मानोना। जोङो गंसे ओ न'खर खुंनोब्ला बा न'खर राव जोंनो माबा मोनसे। जे। नांगौखौ सुफुंनोब्ला जोंनो राङानो गोनांथार ओ जोंनो नखौ रांखौ रांजोंसो जोङो। गासै खामानिखौ मावनो हायो बा जोंनो गांनाय उखैनाय बा बायदिसिना नांगौ। जानाय आंखालखौ जोङो रांजोंसो सुफुंनो हायो।
औ थारैनो।
बेबायदिनो जोङो ओ माने नख ओरो नोंथाङा मा होनदोंमोन आ रां। खमाय रां खामायनायनि आंखाल।
अ रां खामायनाया मानो थाखाय जेनेबा जोङो जौगानो हायाखै। गोदान खामायनायाव।
औ नंगौ नोंथां माने आ जोंनि गेजेराव बिदि ओ रां खामायनायनि बेलायाव मानो जौगायाखै एबा दासिमबो मानो जौगानो हायाखै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ गिबियावनो बुंनानै लानांगोन मानोना जोङो बांसिन ओ। सुबुङानो जोंनि ओ समाजाव बा बर'फोरा ओ दासिमबो। ओ बेफार फालांगिनि ओ गियानखौ जोङो लाजोबनो हायाखै। बा बै बेफार फालांगियाव। जो हाबनो हायाखै। मानोना ओ स। साफा सानै दङ जोंना ओ साख्रि मावनाय‌। नाथाय बै साख्रि मावनायजों जोङो। आरो साख्रि मावनायजोंनो जोङो रांखान्थिखौ जौगाहोनो हाया। मानोना साख्रि मावो ब्ला नोङो बे सासे ओ सुबुंनि थाखायल'सो बियो जानाय लोंनाय थानायनि मोनसे ओ खाबुआ माने इजि बा गोरलै जानानै थायो। नाथाय जोङो बेफार फालांगि बायदिसिना ओ फार्म ओ बेफोरबायदि जोङो ओ खुलियोबा खालामोब्ला जोङो गावजों लोगोसे जोङो ओ ओनसोलनि मानसिफोरखौ जोङो गोबां माने खामानियाव ओ लाफानानै जोङो ओ। खामानि मावनो हायो बिसोरबो माने सोलिनो हानाय राहाया फैयो आरो। बेनिखायनो जोङो रांखान्थि। जौगाहोनोब्ला ओ गुबैयै बा बांसिन जोङो बेफार फालांगि बा दाउ अमा ओ फिसिनाय नाफोर फख्रियाव फिसिनाय बैफोर खामानि दा ओ बिगियानारि आदबजों जोङो ओ मावनो थाखाय माने आगान सु सुरनांगोन जोङो बै गि बिगियानारि आदबफोरखौ जोङो सोलोंनानै जोङो जों बाहायनो नाजानांगोन जोङो गोबां गोबां बिदिनो ओ माने फिसिनो नाजानांगोन अमा फाम अमा फिसियोब्लाबो जोङो बिदिनो ओ गोबां माने था जेरै - से हान्द्रेद नै ओ नै सेजौ नैजौ ओ बेबायदि ओ फिसिनो जोङो लानांगोन जोङो जुदि नैजौथा जोङो जुदि अमा फिसियोब्ला जोङो बेयाव जों साब्रै साबा ओ दसजन स माने जि जनसिमहालागै जोङो ओ ओनसोलनि मानसिफोरखौ जों बैयाव खामानि होनानै बैसोरखौबो माने सो सोलिनायाव संसार जानायाव माने सोलिनो थाखाय गोरलै खालामनानै होनो हागोन आरो बिसोर खौ लाफानानै बा फैसा ओ खामायनायाव गोरलै खालामनो हा गोन बेबायदि जोङो माने नाजानांगोन ओ बेनिखायनो बेफोरनो जोंनि ओ माने जौगानो हायैनि जाहोना बेनो बेफार फालांगियाव माने बांद्राय ओ हाबैनि जाहोनावनो बेफोरबायदि माने जानानै दं आरो जोंल' नोंथां
नंगौ नोंथांनिफ्राय आं गोबां खोथा मिथिनानै मोनबाय आरो आं गोजोननाय मोनबाय जों बे फाराव फालांगि खालामनोब्ला जोङो नोंथाङा बुंलांबाय नङा होमबा बोरैहाय जेनेबा जोङो ओ गाव बेफार फालांगि खालामोब्ला गावजों जेनेबा खामानि मावनायजों मोनसे फार्म खुलिनायजों जेनेबा बैयाव नोङो गोबां फार्माव नोङो अमाफोरखौ नोङो दुइस'था थिनस'दा फियोब्ला नोङो बेयाव गाव हारसिं हाया नङा होमबा बेयाव नों खामानि मावग्रा ला लानो गोनां जागोन हेल्प फार जायखौ नों मदद होग्रा दजन फन्द्रजन बिथांमोनहाबो बेयाव खामानि मावनानै गरसे गरनै रां आरजिनो हागोन आरो बिथांमोननि नखराबो बेजोंबो सोलिगोन आरो नङा होनबा नोंथां बिदिनो जेनेबा नों गुबुनखौबो नोङो गावबो जागोन गुबुनखौबो नोङो जाहोनानै होनो हानांगोन नङा होमबा बिदिनो जोंनि संसारनि सार गोला जेनबा गिद बेंखनाव गिद दिंबाय थायो आरो बेखायनो रांखान्थ थि हालोदा जोंनियाबो जेनेबा ओ खायफा खायफा जेनेबा सानो नाथाय ओ मावो मोनसे खायसे खायसे जेनेबा गोसो जाब्लाबो जोङो आइदिया गैया नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनबा बेफार खालामगोन जोङो बोरै जों जोङो बोरै मार्केट बोरै हाथायाव बाजाराव फानहैगोन जोङो बेफोरखौ जोंनि ओ दानि मानसिफ्रा जेनेबा नलेजाव गैजोबा बेखायनो जोङो बेफार फालांजियावबो जोङो उनफिननानै थानो नांदो नङाहोमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आरो जोङो साकसेसफुल जोङो सासे मोजां ओ जेनेबा फार्म खालामनानै साकसेसफुल जानो गोजोंबा जों बे फालांगि खालामनानै साकसेसफुल जानो गोसो दंबा जोङो गावबो एसे नोङो आइदिया बा सोलोंनांगोन नोङो थ्रे निं लानांगोन। अमा फार्म खालामनांगौबा नों ट्रनिं लानांगोनोजां ट्रेनिं नोङो जानला मोनाला फियोब्ला अमाया देरा आरो बोरैबा बोरैबा खालामोब्ला खायद' जानाया मिलायाबा अमाफोरा थैनो नागिरो बेखायनो अमानि माबाया फार्म बनायनाया माबो जोबोर माबा आरो बेखायनो जोङो गासैबो जोङो मिलायनांगोन बेखाय जोङो फारफ्रोमथिंबो जोङो बे रखम आइदियाखौ जोङो लाजोबनो हाबासो जोङो सासे मोजां फार्म खुलिनानै जोङो जाफुंसारनो हागोन आरो बेखायनो जोङो गिबियाव ट्रेनिं लाग्रोथारनांगोन। मानोना जोङो गोबां मानसियानो जोङो गोसो जानानैनो फियो मासे मानै बिदिजों जोङो रां खामायना हाया आरो जास जानो थाखायल'स जायो
नंगौ नंगौ नंगौ
ओंखायनो जोङो रांखान्थि हालोदखौ आरो नोङो खामायदोंब्ला दिनै खामायदों दिनै सापस हाजिरा मावग्राया दिनै बाजौ रां मोनदों बा ब्रैजौ रां मोनदों बेखौ नोङो नैजौबाबो नों दोन्थुमलांनो हानांगोन आरो नों दिनैनो माव मावबाय दिनैनो जाजोब्बाय बिदि जुदि खालामोब्ला नोङो जेसेबांनो खामाया मानो नों बेनो बे बेनो जा बे थाबाय थागोन आरो नों जुदि गाव गावनि खामायनायनि थैनि देहानि ओ ओंखारनायखौबो नों जुदि बेसेन होनो रोङाब्ला दिनै दिनैनो लाबलाब साब्लाब जानानै जुदि फैसाखौ नोङो खरसा खालामजोबोब्ला दोनथुमनानो रोङाबा नों देनां बोरायबा बुरैबा नों बोरैहाय जागोन। बेखौबो सिन्था खालामनां गौ गोनां जायो आरो बेखायनो जोङो दोनथ' फुंलांनो रोंनांगोन बेना बेनो आरो नों क्रर नाव थाबाबो नों जुदि दोनथुमनो रोङाबा जों रांखान्थिखौ जौगाह होनोनो हाखाया। बेखायनो जोङो दोनथुमनाया जोंनि नि थाखाय जोबोर गोनांथार जेराव सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइ गैयै गासैबो जेनेबा खामानि मावनानै जाखोन गोनां जायो। मुलुगाव नङा होमबा।
नंगौ
हग्रा मानसियाबो दोनथुमनांगोन साख्रि मावग्रा मानसिाबो दोनथ'नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि रांखान्थि ख हालोदखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन आरो। औ अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरैहाय जेनेबा बिदि न'खर संबाय था माबोरै खालामनानै संसार जादों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो सुंद' समाव
औ नोंथां ओ माने ओ आथिखालाव जोंनि ओ सुबुंफोराबो ओ बे गोदान आदबखौ लानानै आबाद ओ बा फार्म बिदि बायदिनो ओ माखासे दाउ अमा फिसिनाय हाबाखौ मावनो लाबाय आरो लानायखौ जों नुदोंसै औ अ औ नोंथां बिदिबा जोङो ओ दोन्थ'नोसै।
औ समाबबो जोब जाबाय।
औ दे नोंथां गोजोनथों।